औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां? गोजोन मोनाबिलिसिम नोंथांसिम गाहाम हामलायनो जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ माने नोंथा फ्रिदा?
औ
होमबा नोंथाङा आंनो एसे दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ
औ दे अब्ला नोंथां जों टपिकनि सयाव फैनोसै न'?
औ नोंथां
नोंथां जों दैज्लां आरो मेसें बोथोरावहाय मावनाय आबादनि सायाव फोरमायनोसै नोंथां बिदि जों दैज्लां आरो मेसेङाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ना नोंथां
औ दैज्लां बोथोराव ज' दैज्लां बोथोर मोनहैब्लाथ' जोंनि गानाय- गायनाय फुनायनि सम जाखायो
औ नंगौ
बिदिनो दैज्लां बोथोराव जों माइ आबाद खालामो जेरै जों माइखौ ओ खोथियाखो फार्स्टआवनो जों माइ जायखौ बुङो माइजिलि ओम बेखौ जोङो गिबियावनो दैयाव सोमनानै लाबाय नांगौ जखानि ओमफ्राय सानथाम सोनि उनाव बेखौ गाजा बेरनो थाखाय जों बेखौ एसे माने बे माबा खालामनानै दोन आरो बनानै ओमफ्राय बिदिनो गाजा बेरबा नाथाय जों बेखौ लानानै जों खोथिया फोनाय जागाखौ हालेवना लाबाय मोजां बेनि उनाव ओ गाजा बेरबाथाय जों बेखौ सारबाय बिदिनो खारबो होबाय साननैसोनि उनाव बिदिनो बिनो खोथिया मोजां जाबाथाय जों बेखौ फुयो आरो जों जाय जायगायाव गायगोन बेखौ जों मोजांनो हालएवना लायो बेनि उनाव जों ओ माइ गायो बिदिनो आगोलावथ' बिदिनो सावरि बिदिल'सो जाखायोमोन हाजिरा होननायानो गैयामोन दानियाथ' आरो हाजिरासो सावरि होनबा रावबो फोयानोखा फैयानोखा आरो हाजिरा औ हाजिरा खौनो मोननोनो नागिरबावलासो
औ औ
बिदिनो हाजिरा लाना गायबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जों खार होबाय बिदिनो अखाबोथ' नांबायना अखा अखा हाबाय दैज्लां बोथोरावथ' अखा हाखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माइ ओंखारबाय बिदिनो जों बेनि उनाव माइ ओंखारनानै माइ हाबाय हानानै नाबाय नानानै बिदिनो सान्दुं फोराना बिदिनो माइरं जाबाय आरो बिदिनो ओंखाम जायो जों जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव भिन्दि जोगोनार कुम्रा लेस्रा बानलु ब औ बानलु दिंखिया औ बेफोरबायदि मैगं खौ जों मोनो दैज्ला मैथा फाथो बिदि ना?
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जों औ माइ दैज्लां बोथोराव माइखौल' नङा। बायदि जों जानाय गावनि बेखौहाय जोङो न'फोरावनो बांसिन थेवब्लाबो बो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बांसिन जेनेबा आबादखौ मावा जेनेबा जाग्रा आबाद दङ जाय जोङो जेनेबा न'नि जोङो मैगं थाइगं न बेफोरखौहाय बांसिन मावनायखौ नुनो मोना आरो। बांसिन माने जों गुबुन हारिनिखौसो मावनायखौ नुनो मोनो जों बिदिनो जेनेबा बायनानैसो जायो आरो बांसिन बेवहायनो जों बर'फोरा माने बांसिन फैसाखौ बाहायो आरो ना। नाथाय गुबुन हारिया बिदि गावनि नखर हरावनो माने गाव मावनानै आरो गावनो जेनेबा गावनि हा हारावनो मावनानै आरो फानो आरो फाननानै बिसोरो जेनेबा रां बुहुद आरजियो। नाथाय जोंनि बर'फोरा बिदि जेनेबा रांनि खेथ्रआव माने जौगायाखै आरो बि बिदिनो औ आं बिदिखौ माने जेनेबा मावनांगौ होननानै सानो बिदि जेब्ला जोङो फाननोल' नङा गाव जेनेबा जों बानलु संख्रि नङा बे जेनेबा बानलु बेफोरखौहाय जों नांगौ जाखायो आरो जोङो जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो थायसुम दाथ' थायसुम खौबो मोनोओ थाइसुमखौबो जों जेब्ला जायो जाब्लाथो जेनबा मोजां मोनो आरोना बिदि गरम बोथोरफोराव जाबोब्ला मोजां मोजां नाङो आरो जोंङो आनारसखौबो जायो दाथ'। औ औ औ औ औ औ गरम बोथोर जों बायदि जेनेबा बिदि फिथाइ सामथायाइखौथ' बोसोरफ्रोमबो जेनेबा मोनबाय थाखायो। थायो बिदिनो खान्थाल खान्थालाबोथ' दा जेनेबा सोलिबाय दंखायो बिदिनो खामथालनिफ्रायबो जों खान्थालखौ आरो बे बेगरफोरखौबो जों जानो हायो। मैगं संनानै बिदिनो आरो फुङावबो जों जेनेबा बाथोन जायो न बेवहाय जेब्ला फोथारफोराव थांनो थाखाय बाथोन देनानै जानानै थांनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। ए बिदिनो दाथ' आरो गोदो जेरै माइ गायोमोन नोंथाङा बुंनाय बायदि दाथ' जों ट्रेक्टरजोंसो एवो एवनानै बांसिन फैसाखौ बाहायो नाथाय जों दानि जुगाव बर'फ्रा मोसौलाय लाबांला। मोसौआ माने मोसौ हालुवाखौनो नुनो थांला गासैनिबो नखराव' मानो होमबा मोसौ लायो माबाबो माने गायखौसो लायो जेब्ला जों गाइखेर लोंनो थाखाय मासे मानैखौ आरो बेवहाय लानाय खौ नुनो मोनो नाथाय जों बिदि फानोबो खायफा बिदि न'खराव जेनेबा एसे उसुबिदा जाबोला फैसानि नांगौ जायोना फैसा बिदि आरो जोङो नाथाय गोदो बिदि जोङो फुङावनो आरो माने मै हैनाय जेनेबा नांगोल लांनानै मै बो होयोमोन मोसौ नाथाय बिदिथ' नुखाला आगोल जेरै नुयोमोन बिदि थ' नुनोनो थांला ट्रेक्टर जोंनो माने खम समावनो माने थाब जानायखौ माने नायगिरो मानसिफ्रा दाथ' औ औ दाथ' आरो औ दाथ' आरो बिदिनो जोङो जेनेबा मानसियाथ' जेनेबा जों माइखौबो जेनेबा गायो नाथाय दाथ' मेचिन जुग मेचिन ओंखारदों दिडिजिटेल दा मुगायाव बिदिनो आरो बांसिन आरो बहुद बिदिनो गोदो आरो बांसिन जेनेबा जों मारा नायोमोन न बिदि जेनेबा जों मोसौ हालुवा नाथाय बिदिथ' दा गैला मानो होनब्ला जों बे मेसिनजोंसो नायो आरो बांसिन मेसिनजोंसो नानायखौ नुनो मोनो थाब जानायखौ नायगिरो मानसिफ्रा
औ
आरो बिदि हाजिरा होनदोंना नोंथाङाबो जेरै जोङो हाजिराखौ मोननो थांला माइ गायनो थाखाय आरो जों बि दिनो बांसिन माने दा थिकाखौसो गायो आरो ना जाय खौ गामला न' माने बिदिनो बे बिगा सिस्टेम नालाय बि बिसोर माने बिदिनो जेनेबा जोंथ' हाजिराखौ सानसे गाहाम जेनेबाथ' मावनांगौ जायो ना बिनि सान्दुं गोसायाव थानो हा हाया खायफा बिदिनो माने बेवहाय सुबिदा नायनानै माने बांसिन खामलाखौ गायो आरो मानसिफोरा लाब जाबा लकसन जाबाबो बेफोर बादि नाथाय हाजिरायाथ' बेदि जेनबा जों फोरनि जायगायाव तिनस' ल'सो होननाय बायदि
औ जोंनिथिं आरो हाजिराया पासस'
अ नोंथांमोनजा होमबा बहुत गोबां जोंनिजा माने एसे खम औ ओंखाम ओंखाम माने ओंखाम जाबाथाय थिनस' जोंनिया ओंखाम जायाबासो माने थामजौ बाजि बेफोरबायदि आरो
औ ओंखाम जायोब्ला जोंनिया सारिस'
अ अ नोंथांमोननि थिं अ औ नोंथांमोनजों एसे बारा होनबा ओमफ्राय जोंनि जा खमखौ खम बिदिनो जेनेबा जों गुबुन हारि मुस्लिम होनना बुङो जों मुस्लिमफोरनियावसो माने गाय नो थांबाथाय एसे बारा आरो ब्रैजौफोर जायो नाथाय बिदि दाथ' जोङो जेनेबा माइ गायनाय बोथोर दैज्लां बो थोरावसो जों सिख्ला बा बिमाफोराबो जेनेबा माइ गायनानै फैसा रां आरजिनो हायो बिदिनो दाथ' जों सिख्लाफोराहाय खायफा जेनेबा बिदिनो माइ गायनानैहाय जेनेबा गाव फुजा फैदो न फुजायाव गाव देलायनो थाखाय आरो बायदि एसे जेनेबा लानो थाखाय गावनि नांगौ। ओम जिनिसखौ लानो थाखाय बेवहाय माने माइ गायो आरो बिदि साननानैहाय। जेनेबा बिदि सानो जे न'खराव बेसेबां जेनेबा बिमा बिफानिफ्राय जानो। बेफोरबायदि गावनो माने इनकाम खालामनानै बिदि लानो सानो आरो खायफा माने बे दैज्लां बोथोरावनो बांसिन सुबिदा नालाय। सिख्लाफोरनि थाखाय बिदिनो आरो औ नलबाथ' जों गुबुन जायगायाव थांनानैथ' बिदि खामानि मावनानै फैसाखौ दिहुननो हाया नाथाय जों गुबुन जायगा औ गुबुन जायगायाव थांब्लाबो माने जोङो बेवहाय कम्पानिफोराव थांब्लाबो सापस जों बेवहाय थां ब्लाबो जेनेबा गामिनिफोरजोंबो जेनेबा जों नायनो बा जागोन मानो होनब्ला बे कम्पानिया एसे गाज्रि बेफोरबायदि जायो आरो बेफोरबायदि गाज्रिखौ सानो मानो होनबा मोजां मोजां नोजोरजों नाया आरो दानि जुगनि मानसिफोरा।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो आरो
जोंना बे दैज्लां बोथोरानो आरो खामानि बोसोराव खनसेल'
औ औ नोंथां जोंथ' आरो बेसरखौबो मावो न बिदिनो मेसेंफोरावहाय। बेसरखौबो मावो बेसरफोरनिफ्रायबो जों बांसिन जेनेबा जों थाव मोनो। बिदिनो बिदिनो आरो जोङो गोरलै समाव बेसरखौ न' फोनानै जेनेबा जोङो बिदिनो ट्रेक्टरजोंहाय फोयो जेनेबा ट्रेक्टरजों एवग्रोना लायो एवग्रोनानै माने जों फोनाय जायो फोनानै जेब्ला जों एसे फिसा फिसा जायो न अब्लानिया बेसोरखौहाय जोङो बे जेनेबा दाउदैफोरजोंबो एवना जायो बांसिन भाजाफोरजों भाजा एवनानै बेवहाय फिसा समाव गोरलै जाबोन जेब्ला आरो बेवहाय बे देरगोन न अब्लानिया आरो बे बेसर फिथाइ बेयो जेब्ला जों फुगोन फुनानै जेब्ला जों मारा होगोन मारा लानानैहाय जेब्ला जों मिलावहाय सौ सौनो थाङो जेनेबा फेरनो फेरननो थाङो आरो बेवहाय फेरननो थांना जों थावखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जोङो ओम मानसिफोरा माने बेवहाय हाथायनिफ्रायसो लाबोनानै सबफोरनिफ्रायसो लाबोनानै बां सिन जानायखौ नुनो नाथाय आं सानो बेफोर थावफोरा माने एसे मोजां नङा आरोना बायनानै जानाया। मानो होनोबा न'आव न'आव माने आबाद मावनानै बे बेसरखौहाय जाबोला माने बांसिन मोजां जायो आरो देहानि थाखायबो मोजां जायो नाथाय बेफोर गलाबफोर बायनानै जाब्ला एसे जों ओम देहाफोरा एसे गाज्रि जायो आरो बेखौ आरो बे हा थायनिफ्राय बायनानै लाबोनाय थावफोरा एसे जेब्ला जों नाफोर बा बायदि एवो बेफोरखौहाय जेब्ला बेरो आरो बे थावाहाय जेनेबा बेस्रनानै होयो बे बेफोरबायदि नाथाय न'नि थावफोर जाबाथाय बिदि मा एसेबां मोना मानो होनब्ला जों बाहाय बाथोनफोरावबो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय थावखौ होबोला एसे मोनामहां जायो। नाथाय न'नि थावा बिदि जाया। औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेयावनो दोननोसै नामा नोंथां दे दे अब्ला गोजोनथों।